हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना? औ आ थ'जों बिदिब्ला फस्लानि बाहायनायखौ लानोसै नामा?
औ जागोन दे
मा मायाव जों फस्लाखौ बाहायो? मानसिया ओ
बिदिबा नोंनो जागायग्रोदो दे
औ दे फस्लाखौ जों ओ बहुद बुहुद खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै आं ओ जों गोथार खामानि जेरै मोदाय बावनाय बेयावबो फस्ला खौ नांथारगौ फस्ला बाउनाव फस्ला माने फस्ला ओ थब्रै होनानै जों मन्दप बानायनायखौबो नुनो मोनो मादाय बावनायाव आरो थसे होना नै जों बावनायखौबो जों नुनो मोनो फस्लाखौ दा बेखौ गोथार गोथार बिफां बा लाइफां हिसाबै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो फस्लाखौ जों गोदोहाय ओ जेरै ओंखाम जानाय सार बा रायजोआरि माबा खामानि थाबा बेयाव ओंखाम जानाय ओंख्रै होनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो आरो हाबा हुखाफोराव फस्लाखौ ओ गेट बानायनाय माने लामायाव ओ बे गोथार गोथार नेरसोन हिसाबै बेखौ बाहायनायखौबो नुनो मोनो बेबायदिनो ओ थैनाय थैनायावबो जों फ स्ला बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ जेरै मानसि गोथैनो थाखाय मोनथाम औ फस्लाखौ दाननानै थुख्रा खालामनानै खर'आव सिनस्रियाव आथिङाव ओ जोंनि एथिं होनाय नुनो मोनो आरो फस्ला बाहायनाय- खो बेबायदिनो आरो जेब्ला गोथैसालियाव मानसिखौ सावनो लांगोन बेयावबो जों ओ थालिर बिफां गायनो लांनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै आरो जों जानो जानायनि थाखायबो जों फस्ला बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै नि थालिर थालिरखौथ'जों जाखायोनो ओंख्रिबो जायो आरो गो गोमोनै बो जायो गोमोन जाबा आरो बिनि बिबार बिबारखौबो जों जायो एवनानै
एह
बा गोखैबो जानो हायो जों बेबायदिनो फास्ला फस्लानि सिंनि मानजा गोफुर गोफुर थायोना बेखौबो जों जायो खारदै बा अमा बाय दिफोरजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि बाहायो आरो मानसि या बिदिनो बिदिनो खारै खारैनि थाखायबो बानायो सदा खारै सदा बानायनो बेखौ दाननानै फास्लाखौ दाननानै फारानानै बेदर फास्लानि बेदर बा गांखं जिदुं बिलाइ सिलाय बेफोरखौ फोराननानै सान्दुंङाव जेब्ला रानजोबगोन होमबा बिसोरखौ सावनानै खारदै बानायनायखौबो जों नुनो मोनो बे बे खारदैनिफ्राय जों ओंख्रि जानो हायो बा गोदोहाय खर' लिरनो थाखाय थाखाइबो बानायोमोन बेबायदिनो गोबां बाहायो उम थ' आरो फास्लानि बेग आरि बायदि बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो माने फास्लानि गोदान फोराननानै बेखौ ओ आथिखालाव गोदान माने बिजनेस माबा फालांगियारि बाहायनो थाखाय जों खादा बा बेग बेफोरबायदि बाहायनायखौबो नुनो मोनो
औ
ओ थ' बेबायदिनो फास्लाया आरो जोंनि थाखाय
गोबां बाहायजायो नोंथाङा फस्ला फस्लानि सोमोन्दै आरो माबाफोर मोनथियो नामा बा माबा बुंनो माबा बुंगोन नामा बेखौ नोंथाङा बुंलाय
फस्लानि बाहायनायाथ' जोंनियावबो गोबाङानो दङ जेनेबा आङो जों हमनानै ला जोंनि जायगानिखौनो बुंनोसै आरो अ बिदि थालिरनि फस्ला बिदि बाहायनाया जोंनिया आङो बिदि फुजा फोरबो बिदिफ्राव माने थालिर फस्लानि बाहायनाय बिदिखौ नुनो मोननाय जायाखै खै आरो ओ गोबां जायगायावनो गुबुन गुबुन गुबुन जायो नालाय नाथाय जोंनियावबा आं माने बिदि बाहायनाय खौ नुनो मोनाखै आरो बेनिफ्राय उम जोंनिया बिदि थालिर फस्लाखौथ' नोंथांमोननि बिदिनो ओंख्रि जानाय फोरावबो बाहायनाय जायो जेन'बा ओ जोंनिया बे थालिरखौ दानफायनानै बै सिङाव थानाय बे फस्ला ओ खौ ओनि जि जिरनानै ओ ओंख्रि संनानैबो जायो। माने ओ जेब्लाय जोंनाथ' नै दा दैज्लां बो थोर सौफैबाय दैज्लां बोथोर नि समफोराव आरो बैसागु समफोराव बिदिनो ओ हाल जांख्रा बा बैसागु फोरबोनि रंजानाय बिदि जानाय समफोराव माने बेदरफोरजों बा हमनानै ला जि खुनुजाया मा जोंबा माने बिदि भाजाफोर एवनानै बिदि जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओ बिनिफ्राय आरो खारै बानायनायावबोथ' जेनेबा थालिर बिफांखौ ओ नांगौआनो जाखायो ओ बिदिनो खारैफोरबो बानायनायाव ओ थालिर दंफांखौ दानबाय दाननानै फो रान बाय फोरनानै ओ रानब्लाथाय सा सावना नै उनाव सालिनानै बिदि खारै लादुरा बि- बिदि बानायनानै दोनो आरो बिदिनो जोंहा खारैनि खामानियावबो थालिर दंफां बा फस्लाया खामानियाव होयो। बिनिफाय नोंथाङाथ' बुंलांनाय बायदिनो जेरै मोनसे दङ जिहेतु ओ मा होनगोन बेखौ गोदोनि समाव जोंहा बिदि दिस फोरनि बाहायनाय गैयामोन जिहेथु हाबा हुखा जायोब्ला माने बे- थालिरनि फस स्ला बेयावहायनो माने ओ ओंखामफोरखौ खुरनानै जानाय बिदि हुदाफ्रा गोदो दङमोन आरो। ओ ओमफ्राय खुरैफोरखौबो बेजोंनो बानायनाय जायोमोन बिदिखौ ओ जोङो उन्दै उन्दै समाव नुबोदों आरो थाया आथि खालावथ' माने बा नाय जाला बेखौ बानायोब्लाबो माने गुबुन सम नां गौ जायो नालाय ओ आथिखालाव नि मानसिफ्राथ' समनिबो आंखाल बिनिखायनो ओ ओ बे अन टाइम दिसफोरखौनो माने बाहायनाय बे नुनो मोनसै आरो दाना बिनिफ्राय बिदिनो थालिरनि फसला फोरखौ जोंना फाननानि गु गोबां रांफोरबो खामायनायखौ नुनो मोनसै आथिखालावथ' ओ टाउन सहराव थानाय सुबुंफोरा बिदि थालिर बिफां बा बिदि खौ गायनानै गायनो जायगाफोरबो गैया जाहैबाय नालाय गायनायबो जाया बिनिखायनो ओ बिदि गामिनिफ्राय फानहैनाय जायो आरो जिरनानै थुक्रासे फिसा फिसाफ्रावनो माने गोबां दाम मोननाय बेफोरबायदि मोन नुयो आरो बि बिदिखौ नायोब्ला जों माने फांसे थालिरनिफ्रायनो थालिर फस्ला फाननानै माने गोबां रां खामायनो हानाय बेफोरबायदि हुदाखौबो माने जोङो नुनो मोननाय जासै आरो दा आथिखालाव हायो माने रांबो खामायनो हायो। ओ बेजों लोगोसेनो जोंहा आ ओ थालिरनि फस्लाखौ ओ खायसेफोरखौ माने आथिखालावहाय आं नुदों आरो जेनेबा खाथियावथ' नुवाखै नाथाय मबाइलफ्रावबो नुनो मोनोदि माने दाननानै मस्लाखौ फिसा फिसा बिदि हाफ्लेनानै नै जेरै जोङो ओ मिक्सार मेथायफोर जायोना बेबायदि माने ओ संख्रि बानलु बिदि लनानै जानाय गोथाङैनो जानाय बेफोरबायदि खौ नुदों आरो माने माबेबा ओ बे बेथ देहानि थाखाय गाज्रि खालामग्रा बे मुवा नंखाया नालाय देहानि थाखाय मोजां खालामो माने माबा मोनसे ओ भिटामिन होयो बेफोरबायदि होननाय खोनादों आरो आङो बिदि बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ आरो आथिखालाव दाना थालिर फिथाइखौ सिफ बानायनायबो जों नुनो मोनो नुनो मोनो ना थालिर जि बानायो थालिरखौ फालांगि फालांगि खालामो माने थालिर बिफांनि दा आबाद खालामनाय बुहुद ओ दंसै माने फालांगियारि रांखान्थियाव हेफाजाब खालामो आरो नखरखौ ओ नखराव जे बागान खालामब्ला ओ रांखान्थि बाहागोआव हेल्प खालामो आरो थालिराबो दा नखर गंसेखौ आ जोख गाहोनो बा जाय मानसिफोरा गायदों बिसोरखो हेफाजाब हो होयो बां गोबां हेफाजाब होयो माने गोबां ला थाखायायाव आजिखालि थाङो माने त थालिर बिफांनि बाहायनायाबो गजो मान थाखो होननानै जों बुंनो हायो गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागैबो गारजानाय मुवा नङा आरो फास्लाया
औ औ ओ बिदिनो ओ जोंनियाबो आं दहाय बुंदोंमोन जे फुजा फोरबो फोराव जोंना बिदि थालिर बस बाहायनाय गैया अब्लाबो माने माब्लाबा समावहाय बिदि फुजा फोरबो बिदि जायोब्लाथाय धुप थुनो बा बायदिसिना बिदि थुनो जायगा फोर गैयाबा माने थालिर फस्लानि बिदि दानसनानै ओ धुपफोर थुनो थाखाय बेखौ जायगा बानायनाय बेफोरबायदिखौ ओ जोङो नुदों आरो बेनिफ्राय आ थालिर बिफांखौ खौ जोंहा गोबां खामानियावनो बाहायखायो गस्ला अनगायैबो जेनेबा ओ लाइजौफोरखौबोथ जोंहा फुजा फोरबो होबाथाय नांगौ जायो ना थालिर बिलाइ खौ ओ बिदिनो ओ थालिर बिलाइ फोरखौ ओ फुजायाव होबाय बिनिफ्राय थालिर मैखुनफोरखौबो जोंहा जानाय थालिर मैगुनफोराथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जेनेबा सासे सुबुङा दुरबल जायोब्ला बेखौ जायोब्ला माने देहायाव माबा मोनसे सक्ति फैयो बेफोरबायदि जोंहा बोलो मोनो। बिदि ओ बुं-बुङो आरो आरो नंगौबो जेनेबा बे जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिदि बिफां लाइफांफोराथ' जोंनि देहानि जेबो खहा खालामा नालाय। जायखौ मेडिसिन जों बानायनाय बिफांफोर नङा जाहैबाय नालाय बियो ओंखायनो ओ जोबोद मोजां मोजां खामानियाव बाहायजायो आरो बियो।
औ बिदिनो खारदैयानो हमना ला ना जोबोर मोजां मुलि बायदिबो जायो बे जे मुलि बायदिबो जायो
औ माने मुलि महरैबो बाहायजायो होननानै बुनांगोन आरो ओ बय खौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों इस जाबै
थ' फास्लाया फालांगि खालामनोबो मोजां न'खरनि थाखाय न'खराव बाहायनाय जिउ खांनायाव बेयावबो मोजां माबा ओंख्रि बा माबा जानानै खाजा जानांगौबा जों बिलाइनिफ्राय बिलाइ थाइजौ थाइजौ बायदि आरो जानोबा जों थालिर बिलाइयाव जाबा गोथाव गोथाव मोनो नालाय बेयाव जानायानो मोजां आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जों थालिर बिलाइखौ ओंखाम जानो थाखाय बाहायनायखौबो नुनो मोनो।
औ औ
हाबा बायदिफोराव जों लाइ बिलाइ लाइजु लाइ होनो जायखौ थालिर बिफां बिलाइ बेयाव ओंखाम जानायखौबो नुनो मोनो। दा बे मानसिनि थाखाय मोजां बे प्लास्टिकनि डिसनिख्रुइ बुंनो थाङोबा मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय बे थालिर बिलाइयाव जानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां।
ओं दे बिदिब्ला जोंहा बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबनोसै
औ दे